नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दंबा आं आंजों दसे सम होनो हागोन नामा। औ औ। थ' दायो जोङो होमबा सान्दुंनि सोमोन्दै दा सान्दि सान्दुंफोरा जेनेबा माबायदि।
औ औ।
बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आरो नोंथाङा एसे अननानै। फोरमायलांदो नामा औ
माने सानदुंआ माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो सान। सान्दुंङा माने जोङो जोंनि देहाव भिटामिन दि होयो आरो। जोङो माने जोङो सान्दुंखौ नांद्राया होनबाबो जोंनि थाखाय गाज्रि जागोन। माने सान्दुंखौ नांगौ आरो जोंनो फुंनि सान्दुंखौ नांगौ जोंनो फुंनि सान्दुंआव जोंनि थाखाय मोजां आदार होयो जोंनो थाखाय देहानि थाखाय आरो जोंनाव सान्दुं गैयाबा जोंनाव माने देहाया माने जानाय नङा नोंनियाबो सान्दुङा नांथारगौ जों बे स्रां नांथारगौ मानि जोंनि देहायाव थिग बिदिनो बिफां लाइफां फोरनोबो बियो फुंनि समाव आदार होयो। आरो मोनाबिलि समाव सान दुङा माने बांसिनानो बिदिनो मानसिफोरनि खस्थ' मोनो बिदिनो ओ मोजांबो आरो गाज्रिबो सान्दुङा इदिनो बांद्राय मोजां बो नंद्राया बिदिनो सान्दुंआ माने बांसिन ओ बांद्राय सान्दुंआनो माने मोजां नङा आरो। सान्दुंखौ माने जोङो बांसिन मोजां मोना मानसिफ्रा माने जोङो बेनिखायनो जोङो गुसुखौ लुगैयो जोङो आरो जोङो गरम बोथोराव बांसिन दानो ओ सान्दुंखौ जों सहायनो हायिनि जोङो दंफां साया। बायह्रायाव थानो गोनां जायो। बिदिनो जोङो सानदुंनि थाखायनो जोंनाव बायदिसिना ओ लोमजानाय साजानाय माइनि सिजोन जायो माइ गायो। सोरबा सोरबा बिदिनो न'फ्राव बिदिनो लोमजालाबायनो नागिरबाय। जि सान्दुङा माने मोदोमाव हाबबाथाय बायदि जन्दिस निम'निया। बायदि जानो चान्स थायो आरो बेफोरो सान्दुंनि हाबनाया माने मोदोमाव गाज्रि सान्दुंङा माने जोंनो आदारबो होयो आरो जोंनो जोंखौ फैजों थांनोबो हागौ सान नङा दानि सान नङा जोबोद गरम जाबाय आरो गोदोनि बायदि सान्दुं दङ आरो बे सान्दुंङा गोदोनि दिनाव माने सान्दुंखौ जोङो ए बार बांद्राय एसेबां सान्दुं बायदिखौनो सानामोन दानि सान्दुंखौ माने दसे थाबानो माने खामलाबनो माने ओरैबायदि गाज्रि जाबाय सान्दुंआ ना बिफां लाइफाङा बारा ओ बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय जाखो ना साननानै खाथियाव फैखो ना माखो आं मोजां हमनो हायासै आरो जुग' जुगा सोलायबोथारगोना माखो न बेजों दंनाया जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि जादों बिदोनो खस्थ' मोनदों देहा गोनां देहा गिदिरफोरा गोबां खस्थसिन मोनो बिदिनो फ्रेसार बेमार आजार गोनां मान सुबुंफ्रा बिदि न' न'खराव थानांगौ जायो ना बिसोरो हालबाय हालामानबाय बेमार आजारोना फ्रा बांसिन खस्थ' मोनो इदिनो गरम बोथोराव बिसोरो माने हारसिं हाला थानांगौ जायोना बेमारिफोरथ रावबो गथाबाय थानो नागिरा आरो हाबाबो बेसेबां थानो नङा होमबा बिदिनो गोबां खस्थ' मोनो बिसोरो बेमार आजार गोनां मानसिफ्रा बिदिनो
औ
ब्लद प्रेसार गोनां मानसिफोरा माने सानदुंआव ओंखारनो हाया ओंखारबानो माने
औ
ओ खर' गिदिंनानै गोलैनो नागिरखायो सान्दुंखौनो सहायनो हाया मानो। सान्दुंङाव ओ थैया बारा जानायनि थाखाय सान्दुंखौ जों माने सान्दुंखौबो जोङो गोजां बोथोराव जोङो जोबोद मोजां मोनो सान्दुंआव मानो फैया जा जों गोजां बोथोराव सानदुं सायनो लुुबैयो जङ गोजां बोथोराव जोङो सान्दुंखौनो आरो लुगैफिनो आरो जों दा सान्दुंखौ जों नाङा होननानै सानदुंखौ जों गोजां बोथोराव माला ओंखारगोन सानालाय होननानै जोङो लामायाव आरामनो सान्दुंखौ सायलायो आरो लोगोफोर लानानै ए सान्दुंखौ जोंहा गोजां बोथोरावलाय जोबोद अनो दा गरम बोथोराव जों सैला ओर बिदिनो माने गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरजों सान्दुंखौ माने फाराग फाराग मोजां मोनो। दा नोंथाङाबो साननि सोमोन्दै दसे बुंदोनाय
औ औ थ' नोंथाङा थ' बुंलांबाय औ साना जोंनि थाख बुहुद गोनांथि आरो जोंनि सामफ्रामबोनि जि जाय ओ सान गैयाबा जों गैया बिदिनो होनजायो आरो थस साना जेब्ला मोनायो होमबा जोङो सो-सोरांनायखौ जों नुनो मोनो सोरांबासो जोङो स्रां जोङो कारेन्टनि गोनांथि जायाबा लेम्पनि टर्सनि बिदिनि गोनांथि जाया आरोना सानाव हाय थ' जोङो ओ सा-सानजोंहाय जेनेबा जोङो फरायनोबो हायो। नङा होमबा ओ फरायनो हायो आरो गोबां बिदिनो आरो नोंथाङा दसे सिगां बुंलांबाय कि ओ साना जोंनि देहायाव ओ कि मोनसे भिटामिन हो भिटामिन दि नङा होमबा
थ' बे भिटामिन दि याहाय ओ बुहुद गोनांथि मानसिनि जिउनि थाखाय आरो। ओ जेरै जोंनि देहायाव हाराफोरनि प्रब्लेम जायोबा आ बेफोरखौ होनो हायो होयो आरो जि जोङो सान्दुुंआव थानद्रायनोबो नाङा अभारद्राय जुदि सान्दुं दुङोबा जोङो सान्दुुङाव हाय थाद्रायनोबो नाङा आरोखि। खारन नोंथाङा दसे सिगां बुंलांदों कि ओ मा होनोमोनलाय हाइ प्रेसार जायो नंगौ। जाय मानसिया ओ मोदोमाव थै बारा दङ बेब फोरो बांद्राय गरमाव दाबायदियाव नै दा दाथ' दा बोथोरावथ' जेला जुन जुलाइ फोराव हायथ' गोरोम बोथोर नङा होमबा नोंथां आरो सान्दुङा बांद्राय दुुङोबा सानफ्रामबो दुंबाय थायोबा सान्दुङा गरम होयो नङा होमबा थ' बेब फोरावहाय बै हाइ प्रेसार गोनां जायफोरहा ब्लाद प्रेसार हाइ प्रेसार गोनां बेफोर बेफोरनि थाखाय एसे गिनांगौ जायो आरो। थ' बेफोर जुदि जायोबा जोङो बांद्राय गरमावहाय गरम बुस्थुफोरबो जायोबा जेरै अमा बेदरफोरा देहानि थाखाय बुहुद गरम नङा होमबाथ' बेफोरखौ जायोबा आरो जाय मानसिफोरा एसे इनैफोर जौफोर लोङो बेफोर बायदिबाबो जों बांद्राय बेफोरखौ जायोबा बाहायोबा गरमजों लोगोसे सानदुं दुंनायनि गरमजों लोगोसे जोङो औ ओ हाइ प्रेसार जानानै जेनेबा गोग्लैनानै गावनि जिउ खोमानायखौबो जों नुनो मोनो। थ' बेखायनो बांद्राय जोङो गरमावहाय एसे गावबा गावनि जेनेब बा ओ जिउखौहाय थाल लानांगौ आरो गरमावहाय बांद्रायहाय ओ जाल्दालाबायायनो नाङा जेनेबा हागौ होननानै अमा बेदरफोरखौ बा जौ दाफोरखौ जेरै जोङो सान्दुं दुंबा नङा होमबा दैज्लां बोथोराव जोङो आबाद मावनानै दुब्लिनिफ्राय जेब्ला फैबा जोङो सान्दुं दुंनानै सान्दुं दुंनायाव बिफांनि सिङाव जोङो जेब्ला साया लायोना बे टाइमावहाय ओ बेटाइ बे टाइमावहाय जोङो जेनेबा जेब्ला जों फैयो नङा होमबा बे टाइमाव जोङो जेब्ला सानदुं सान्दुं दुंनाय ग ओ सानदुं दुंनाय गरम होननानैहाय जोङो एसेबाबो बेदर आखाइफोरजों जौ जों जौ लोङो नङा होनबा। जोङो बेफोरबायदि लोंनो नाङा आरो बे गावनि जिउनि थाखायबो रैखाथि बांद्राय जानो हागौ होननानै सानदुं गोसायाव जानो नाङा आरो आरो जोङो बबावबा सानदुं गोसायाव दाबसे जायगानिफ्राय गोजान जायगानिफ्राय जों जेब्ला फैयो ना होमब्ला जोङो हटाथ खरै जोङो गरमथानाय होननानै जों दुगैनो लाय नाथ' बिदि दुगैनो नाङा आरो डायरेक्ट नोङो बै गरम जानो जों जेब्ला सान्दुं गोसानिफ्राय थाबायनानै फैयोना थ' बै गरमा नोंनि दैजोंहाय नोंखौ बोग थाबनानै जोङो जिउ खोमा नांनो गोनांबो जायो जों बेखौबो नुनो मोनो आरो आरो ओ जिनाखि भिटामिन दि ना थ' भिटामिन डिया मानसिनि जिउनि थाखाय बहुत गोनांथि आरो। ओ जोङो जेब्ला बांद्राय एदि गोजां बोथोरनि खोथा होनदों नोंथाङा खि गोजां बोथोराव जोङो सानदुं होयो नङा होमबा थ' मान जोंनि देहाया बांद्राय सोरनाबा सोरनाबा थै खमनि थाखाय गुसु जायो जोङो। अर सायनांगौनि गोनांथि जायो होमबा जोङो सानफ्रामबोथ' नोङो अर फोरखौहायबो नोङो इउस खालामनो हाया नङा होमबा। जोङो खोनानो मोनदोंखि अरफोराबो बांद्राय जों सायोबा देहाया जेनेबा थैफोरा रानलाङो बिदि खोनानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओंखायनो जोङो सान्दुंनिबो गोनांथि जायो। जेब्ला गोजां बोथोराव सान्दुं फैयो होनबा जों सान्दुं सायो आरोना थ' जोंङो बै सान्दुंखौहाय लानांगौ फुंनि सान्दुंखौ सा फुंनि सानदुंङा बुहुत मोजाङानो जोंनि देहानि थाखाय। बेयो भिटामिन डि होयो। नोंनि माखासे जेनाखि नोंनि मोदोमावहाय ओ नांगौ गोनांथि जा फैदों भिटामिनफोर जोङो बेखौहाय मोननो हायो आरो सान्दुंनिफ्राय आरो सान्दुंङा बिदिनो जेब्ला अखाया हाबाय थायो सानफ्रामबो अखा हाबाय थायो होमबा जोङो सानफ्रामबोनि जिउनि थाखाय जोङो गाननाय जोमनायफोरखौथ' साफा लाखि साखोन सिखोन लाखिनांगौ नालाय थ' साखोन सिखोन लाखिनायावहाय जोङो ओ जिफोरा रानाबा मोनामनायखौ जों नुनो मोनो थ' सान्दुङाहाय आ बै ओ सान्दुं जेब्ला फैयो होमबासो जोङो जिफोराहाय राननायखौ थाब राननायखौ खौ जों नुनो मोनो ना थ' सान्दुंफोरा जों सानदुंफोरावहाय जोङो जि ए ओ आजिखालिथ' मानसिफ्रा न' न' न' अवास सिगां मेचन बाहायो होमबा जोङो अवासिं मेसिन फोरनिफ्राय बांसिन जोङो सानदुंफोर खौ बाहायोबा जों मोजांसिनबो जायो आरो। आरो गामि गामि गालावफ्राव गामिफ्रावथ' जों बारा नुनो मोनाखि बिदि बेफोरबायदि मोब्लिबनि बुस्थुफोर ओंखायनो जोंङो सान्दुङाव लामनांगौ जायो सान्दुङा जोंनि जोंखौ बुहुद हेफाजाब होयो आरो सान्दुङा बां ब्राय सान्दुं जुदि सानफ्रामबो सान्दुं दुंबाय थायोबा फसलफोराबो गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। थ' आं औ एसेखिनियानोसै नोंथाङा दसे बुंबावदो
औ जागोन दे जों माने बांद्राय बांद्राय सान जाबाय थानाया मोजां नंखाया नोथां माने सान सान्दुङाबो जोंनि थाखाय मोनसे बिस बायदिसो। दंफां लाइफांफोरनि थाखायबो बिदिनो एखे बांद्राय दुं सान्दुआव दंफां लाइफांफ्राबो रानजब रानजब रानजब जालायो दा सान्दुं गोसानि थाखाय मफ्राय दंफां लाइफाङाबो बिदुंखौ बांद्राय सैज' हाया जोंबायदिनो आरो बिफां लाइफाङाबो माने सान्दुंआबो बांद्राय मोजां नङा बिदिनो बेबो मो जो बिस बायदिसो माने बांद्राय मोजां जायो
बाराद्राय लाद्रायनोबो नाङा बाराद्राय जेनेबा लाद्रायैबो जानो नाङा आरो।
औ औ औ नङाबा जोंङो जोंना मोदोमफ्रा माने गुरै जाबा जोबो माने सान्दुंङा माने जनि थाखाय मोजां मा जों सानदुं सानदुंबासो जोंनिया मे देहाफ्रा गोरा जागोन नङाबा जोंना आपेल बायदि मोदोमाव गुरै जोगोन।
औ औ माबा बांद्राय सान्दुं लायोबा जों बि गुरनि बेरामबो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां ओंखायनो जोङो सान्दुंखौ बारा लानो नाङा आरोना।
औ औ सान औ
औ।
बिदिनो दा बे मोदोम गिदिर गिदिर मानसिफ्रा एसे जिफ्राव थायो बिसोर सान्दुंआव ओंखारनो हाया माने बिसोरो माने गोबां बेमार आजारफोर गोनांमोन। आर नों प्रेसार गोनांफ्राथ' दा ओंखारला बिसोरो दायो सानसे बिदिनो फाहामथाय थासिगोन बबा अबाव
औ औ।
थालाबायोखायो सोरबाथ' जों गामियाव खेबसे प्रेसार जाखानाय फुख्रि प्रब्लेमाव थाबाय थानाय आरो बे सानसेयाव बेयावनो माने गोबां खस्थ' मोनदों आरो बियो। फख्रियाव थानानै बे देहा देहाखौ गुसु खालामोमोननो।
आंनिबाथ' नोंथां आंनिबा बांद्राय जेनेबा सान्दुंखौ लाद्राय जाना बे जायनाखि जेनेबा नोंथ' बुंदोंखि एसि आव थादों नङा होमबा आंनिबा बांद्राय बे ओ जेब्ला दसथानि उन जायो नङा होमबा त' बिनियाव बिराद सान्दुङा बिराद अयथासार बिदिनो गरम फैयो नाथ' बे टाइमनिफ्राय जोङो जेनेबा जायहा एसि गोनां बेफोरो न' सिङाव थानाया मोजां बा जायहा बिफां लाइ फां गोनां बेफोरो बिफां सिङावहाय थानाया मोजां नङा होमबा नोंथां? ओ फुं खिन्थु आंनि हिसाबाव फुंनि सान्दुंखौ जानांगौ आरोखि देहानि थाखाय नोङो माखासे जे भिटामिन नांगौफोरखोबो जों मोननाय जायो नालाय ओंखायनो फुंनि सान्दुं खौ जानांगौ ओ सानजौफुनिखौ बांद्राय जानो नाङा जाय मानसिया नों दानि बुंदोंखि ओ फख्रियाव गोजोबना थानांदों नङा होमबा हाइ प्रेसार जानानै थ' बेफोरो बांद्राय बिदि जाय बेमार आजार खागोन आं बिदिया बांद्राय थानोबो नाङा आरो ना सान्दुं गोसायाव।
औ औ
औ दे होमबा नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय औ आरो माखासे मिथियै बा थ्राफोरखौ जों मिथिनो हाबाय जों जोंनि फैनांगौ इयुननि ओ जिउखौ जों सांग्रां थियै लाखिनो हाबाय नङा होमबा?
औ